नोंथां खोनादों ना
ओ औ खोनादों खोनादों इसे माने दङ इदिनो आंनिया माने एसे नेट टवर्कनि प्रबेम जाबाय दङो ऐ अखा हाबाय दं
ओं ओं ओं बोथोरा एसे बोरैबा ना? औ जोंनिथिंबो हादोंमोन फुंनिफ्रायनो ओमफफ्राय दानि जिनै रिंगासोनिफ्राय गारदो आरो माने। ओमफफ्राय दाथ सान्दुंस जो दोङो गोसा दुंगासिनो
ओम। ओमफ्राय लोगो ओंखाम जाबाय?
ओंखामखौ आङो जाखांथबाय ओं दासो जाखांनानै दसे जिरायनानै दङ।
औ आंबो जाबाय ओंखामखौ ओमफ्राय दिनै सावरायनो लानाय आयदा बेे
औ औ सावराय जासिगोन नामा नोंथां
ओ ओ सावरायजायो बे माबे आयदायाव सावरायामोनलाय
दिनै जों जोंनि दैलि लाइफखौनो सावरायनोसै नामा नोंथां
अ अ सावरायजायो
दा आङो गिबियावनो नों नोंथांनाव सोंग्रोनाय जानोसै
औ दे
ओ नोंथाङा फुंनि सिखारनायनिफ्राय सानसेखौ मा खालामनानै थायो मा मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ औ ओ आं जिहेथु माने हाबा जानाय नङा होमबा आंनि सायावनो बिदिनो आं सा बे बिहामजो आंनि सायाव बिदिनो नख नखरनि बहुद बिबान थायो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आङो फुङाव औ औ
जो जानाय लोगो लोगोनोथ बिनाव गोबां खामानि थायोना
औ औ नंगौ नंगौ ओमफ्राय बिदिनो आंनि फुंनि सि ओंखारनो आं मा आं बारा थाब सि सिखारनो हाया आरो दा बे सान माने एसे असुबिदा जाबाय दङो देहानि थाखाय आङो द बा स्नि रिंगा बिदि जाहैयो आरो आङो सिखारनाय ओमफ्राय बिदिनो सिथ्ला आरि सिबनायथ जाखायो फुङावनो सि सिखारनानै सिथ्ला सिबना ओमफ्राय थोरसि खुरै सुनाय बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो बिदिनो मोखां सुनाय हाथाइ मानजिनाय बेफोरथ माने
खामानिखा औ जोंनि रुटिनखा इयो मोनसे
ओ ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि बाहागो आरो नखौ साखोन सिखोन ला जोंनाबो बयनि बो माने बिबान आरो नोङा होमबा औ बेफोरबायदिनो आरो फुङावनो सि सिखारनानै माने सिथ्ला आरि सिबनो मोनाबाथाय न'खौनो साफ
औ माने जायगाखौ जा गावनि बा गावनि बाउन्दारि बा गावनि जायगाखि निखौ एसेबाबो साब सिखोन लाखि खिनुनबासो
ओ ओ औ आरो जोंना बयबो न' हरानो फुङाव सिखारनानै सिथ्लाखौसो माने साफ
औ औ जोंनि मेन खामानियानो माने बिनोखा आरोना गिबियावनो ओं
माने जोंनि सिथ्ला बासि गा फैनो मोना इदि होननाय मोनसे खोथा दङो बेफोर बेनि थाखाय आरो बिदि आरो इदिनो बोरैबाब नुयो नङा होमबास सोरबा मानसिया फैनानै इदिनो सिथ्ला बासि गाफैनो मोनबा बोरैबा नुयो ओमफ्राय आरो औ बिदिनो औ ओमफय इदिनो बयबो सिखारखानाय जाखायो फु फुङावनो ओमफाय सिखारानानै बिदिनो सा लोंनाय सा लोंनायाथ' जोंना थाखाथारो नङा होमबा बयबो माने बयबो नोखोराव सा साहा नङाबा माने जेबो खामानियानो जागाया
खामानियानो जाया ओ ओ माने मावै मावै मावनानै अ अ माने फुंनिफ्रायनो सिखारनानै मावनाय जायोना इस इसेबाबोथ मायोबा मोनसे नो लुगैखायो ना उदैयाव मायाबा मोनसेबाबो सोहरनो थ लुगैखायो
औ जुबायदिनो ओमफायो बे जोंनि फुंनि माबाया माने साहा लोंनायजों जागायो आरो जानाय लोंनाया ओमफ्राय बिदिनो जाखांनानै आरो ओंखाम ओंख्रि संनायनि जगार लायो फुङाव जोंना बिदिनो ओंख्रि जाया जोङो जाबा बाथोन बिदि जायो आरो बिदिनो आलु बाथोन बा ना बाथोन बेफोरबायदि खिनथु जोंना फुंङाव ओंख्रि जानाय नियम गैया ओंख्रि जाफेरा आरो आं हारसिं नालाय जे मावफाग्रा मानसि बे बे उसुबिदा जायो मोननै मोनथाम संनाय बेनि थाखाय बिदिनो फुंनि संखां ओरिखां बिसोरो जानाया जोंना गु बाजिसिम जायो आरो फुंनि जानाया ओमफ्राय बिदिनो जानानै आरो जाखांनानै आरो थोरसि खुरि थालायबाय बेफोरबायदिनो आरो जोंना बिदिनो अमा दङो
औ
अमानो आरो आदार होनांगौ बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो फुंनि खामानिया जोबो ओमफाय आरो जोङो गेसजों बेसे संनो जोंना माने बनबो सङो आंहा अरदाब बानायना लानाय दंखायो औ बेबादिनो बनफोरखो आं सान्दुङाव माने गंसे गंनै बिदि बे माने माबाखायो आरो फोराननानै लाखायो सान्दुंङाव नाव बनखौहाय बेफोरबायदि ओमफाय जोंना दाउ गैया लोगो नख नखरावहाय दाउ गैथवा दाउ माने बेमार जानानै इदिनो थैस
अ अ बेफोरबायदिनो बेमार जायोना गोबां सिजोन लायै सिजोन फैयोना बेमारा बिसोरना
औ औ बोसोरनै जाबाय माने बिदि माबाजोबनाया स्र थैजोबनाया बेफोरबायदिनो आरो बे फोर खामानिजोंनो मावलु मावला थानानै आरो बेनि उनाव थोरसि खुरै सु खोमानि आर आरो रुम साफा खालामनाय जालायबाय दुगैस्रां इदिनो दुगैनायनि सि सिगांनो रुमफोरखोबो साफा खालामनांगौ साफा खालामनानै आरो दुगै खाङो दैखां आरो सानफुनि संनो जालायो सानफौआवबो जोंना आरो खेबसे सा लोंबावो माने बे सालोंनाय हुदाया जोंना खेब खाम जायो सा लोंनाया
ए - औ - औ
बेफोरबायदिनो आरो - सा - औ - औ - औ - माने जेरावखि - औ
जायोना जेनेबा लोंदावनाय अयभास ना जाबाय नालाय लुगैयो टाइमाव ना सम जाबानो माने लुगैयो आरो जोङो ओं ओं ओ- औ - औ - औ - उम- मायबा थालांनाय थालांनाय मोनसिगोन नामा बेखौ माने लोङाबा औ - औ- बिदिनो जायो आरो औ- औ - थालांनाय थालांनाय नाङो
फुनि सम खां ओरिखां जानायसिम जोंना आङो सानफुनिखो नै जिनै रिंगासोआवसो सङो फायो दा आरो सानाबो गोलाव जाबाय नालाय ओमफाय नै बाजिसोसिम थजानाय जाहै खायो बे सानफुआवसो आं माने ओंख्रि संजायो आरो बेबायदिनो ओमफाय मोनायाव मालाबा आरो रुटि जायो मालाबा ओंख खाम जायो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो आंनि सानफ्रोमबो नि माबानाया जागायनाया माने सानफ्रोमबोनि जिउआ बिदिनो माबा हैयो आरो ओ जेनेबा लोगोआ नोंनि खो फोरमायदो।
औ आंनिखौ आं फोरमायनोसै बिदिब्ला नों थांनो आङो फुंनि बा रिंगायाव सिखारो आङो बा रिंगायाव सि खारनानै आरो बेफोरबायदिनो सिथ्ला खौ सिबो आंबो सिथ्लाखौ सिबनानै आरो आङो ओंखामखौ माने संनाय जाया आरोना जोंहा आइ दों नालाय जोंना आइआ सङो माने ओंखामखौ माने आं बाहेरा खामानिखौ मावो। ओमफाय आइथ‌ बेफोरबायदिनो संनाय सावनायखौ मावो आरो बिनिखायनो आङो बिबदिनो खारनानै बिदिनो सेथ लाखौ सिबबाय सिब स्रांनानै आरो थोरसिखौ सुयो आरो आङो थोरसिखौ सुखांनानै आरो बे बेफोरबायदिनो दुगै स्रांबाय दुगैस्रांनानै आरो आं बेफोरबायदि औ औ औ माने रानलायनानै मावनाय जायो नालाय। ओ ओ मफाय बे बेफोरबायदिनो आङो दुगैबाय। दुगैनानै साह आरि लोंखांनानै बेफो फोरबायदिनो दुगैबाय। दुगैनानै आरो बेफ फोरबायदिनो दाइन रिंगायाव आङो माने आंनि खामानियाव थाङो आरो ओंखायनो आङो दाइन रिगानि सि सिगाङो ओंखाम खौ जायो ओंखामखौ जानानै बिदिनो ओ बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां देलायखांनानै आङो बेफोरबायदिनो आंनि खामानियाव थाङो। बेफोरबायदिनो आंनि खामानियाव थां थांनानै आङो नआव सफैखायो नै रिंगायावसो सफैफिनो आरो आं नआव
ए गोजान जायो नामा ओमफ्राय नोंनि खामानि जायगाया
एसे गोजान जायोआनो माने जोंनिया नै रिंगायावसो सुटि जाखायो ओमफाय आङो माने एसे सिगाङाव फैयो आरो नैरिंगानि बा से थामजि थामजिबाजि जेयाव बेफोरबायदियाव फैयो आरो आं फैनानै ग्रोब नै रिंगायाव सफैयो आंनआव बेफोरबायदिनो सफैनानै आरो दसे जिरायबाय दसेरो इदिनो बेफोरबायदिनो जिरायबाय जिरायनानै औ औ मेङो मेंनानै बेफोरबायदिनो जिरायबाय जिरायनानै आरो ओंखाम जालायबाय ओंखाम जाखांनानै आरो दसे जि जिरायलायनानै आंना ब्रै बाजियाव आरो मोनसे खामानि दनिया जागायफिनो आरो मोनसे खामानि दंबावो आंहा बे खामानिया जागायफिनो आरो बेफोरबायदिनो बे खामानिया जागायफिननानै आरो आंनि बे खामानिया बा बाजियाव जोबैलायबाय बा बाजियाव जोबैलायनानै थ आरो बेफोरबायदिनो मोनाबिलि सम जाखायो नोङा
ओ ओ मोनाबिलि समजाखायो
मोनाबिलि समाव आरो बेफोरबायदिनो सेख्ला आरिखौ सिबस्रांलायबाय फुंनि सेख्ला सिबनायाथ माने थायाना बे बेफोरबायदिनो बार बारनाय मानाय औ औ बेफोरबायदिनो सिबफिननो गोनां जायो बे बेफोरबायदिनो सिबलायबाय दिखांनानै आरो मोसौ मासे दङ आरो जोंहा बे मोसौखौ आं माने औ खाफैबाय खा फैनानै बेफोरबायदिनो दसे थाबाय आरो बेफोरबायदिनो आंनि सानसेनि माने खामानिया बिदिनो
औ ओमफ्राय लोगोआहाय नोंनि खामानियाव माजों थाङो
आङो आंनि खामानियाव माने आङो साइकेलजों थाङो लोगो माने ओरै बांद्रायबो गोजान जाया नालाय बेनिखायनो आङो माने साइकेलजोंनो थां थांनि बिदि होननानै थाङो माने दङ गारिबो खिन्थु आङो गारि फोरजों थाङा माने साइ एसे सालायनो लुगैयो एसे एक्सारस देहानि थाखायबो मोजां नालाय साइकेल सालायनाया औ औ बेनिखायनो गोजानबो नङा नालाय औ औ गोजानबो नङा नालाय आं साइकेलजोंनो हान्थियो आरो
ओम ओम दा जिम लानायनि सोलाय जुदि नोङो सानसे बिदि साइकेल सालायोबा नोंनि देहायाबो थांलाय फैलायनि औ
औ जिम लानायनि गोनांथि गैया जों बांद्राय गारि मथर बेफोरबायदि माबाजों दावबायबाय थाबाबो जोंनिया जेबो एक्सारसाइस गोलोम गारनाय बेफोरबायदि जायाना बेफोरबायदियावनो माने जोंखौ बेमार फोरा बि गोरलै मोनो नालाय एसेबाबोथ जोंनि हानिबाय जोङो औ औ गोलोमनायखौ बाहेर खालामनांगौ औ औ बेफोरबायदिनो जेबो बेफोरबायदिनो थाङो आरो आंनि सानसेनि
औ औ मोनाबा नाथाय आरो मोनानि
अ मोनाबाथाय आरो मोनानि संनाय खावनाय जाहैलायबाय बेफोरबायदिनो जायो आरो ओम आरोथ' बहुद खामानि थायो थेवबो माने औ ओ बेफोरबायदिनो औ मावनांगौ औ बेखौ माने समाव बेफोरबायदिनो सम दिहुनानानै मावो आरो माने सम मोनथाराबाबो एसे एसे सम दिहुननानै माने खामानिखौ मावनो गोनां जायो आरो बेफोरबायदिनो थाङो आरो लोगो औ दे लोगो होमबा
फोजोबथनोसै औ
दे गोजोननाय थाबाय लोगो उम उम